द
औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंजों दसे सम होनानै ओ रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
रायज्लायनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जोङो मोनसे आ आयदानि सायाव रायज्लायनि ओ आयदाया जाहैबाय जोंहा ओ बर'फोरनि ओ थुनलाइ सोरजिनायनि सोमोन्दै ओ एसे रायज्लायनो नामा नोंथां?
औ रायलायजागोन दे नोंथां।
औ बिदिब्ला
आं नोंथांनिखौ एसे लासै लासै खोनादों एसे गोजानाव लादों नामा नोंथाङा मबाइलखौ?
अ अ। गोजानावथ' लायाखै रायज्लायनाया एसे लासै जादों खोमा नोंथां। ओ दायो मोजाङै खोनाबायना नोंथां?
औ खोनायो दे नोंथां।
अ औ बिदिब्ला ओ मा होनो बर'फोरनि थुनलाइ सोरजिनायनि सोमोन्दै आयदानि सायाव ओ रायज्लायनो लानाय जाबाय ओ बर'फोरनि
औ बर'फोरनि ओ थुनलाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा थुनलाइ होनना-होननानै बुङोब्ला ओ थुनलाइयावहाय जोंहा गोबां आयदा हाबनानै थायो नङा होमबा नों
औ नंगौ नंगौ।
औ बिदिब्ला ओ थुनलाइयावबो जोंहा ओ खन्थाइ, ओ सुंद' सल' सल'मा, रायथाइ, फावथाय बेफोर गासिबो जोंना मायाव गोग्लैयो थुनलाइयाव गोग्लैयो नङा होमबा नोंथां औ। बिदिब्ला जोंना थुनलाइयावहाय ओ माया गोग्लैयोबावो होनना बुंबा ओ जोंना खुगा थुनलाइयाबो गोग्लैयो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ।
औ ओ जोंहा माने थुनलाइनि सोमोन्दै एसे सावरायब्ला थुनलाइनि ओ एसे सिगांनि जारिमिनफोरखौबो एसे लाबोफानो गोनां जायो। ओ थेवब्लाबो बेफोर सिगाङो हमनानै ला जोंहा सिगांनि समफोरावहाय ओ एनडेलानो सिडनि एनडेलानो ओ गोबां माने ओ थुनलाइ सोरजिनायनि जि दोहौ बेखौ लाबोग्रोजेनदोंमोन बर' फोरनि गेजेराव ओ बेनिफ्राय जों मोनथियो बिथांनि ओ जा लिरलांनाय बिजाब ओ दा कासारिस फोरावहाय जोंहा ओ गोदोनिनो बर'फोरनि ओ बर' समाजावहाय सोलिबोनाय बर'फोरनि खुगा खुगा बेरखांनाय आसार खान्थि, खुगा मेथाइ सल'बाथा, मोनथोर बेफोरबायदिफोरखौ जोङो बिथांनि लिरलांनाय बिजाबफोरावहाय मोननो हायो। अब्ला जोङो बुंनो हायोदि बिथांनि एबा गोदोनि समावनो बिथाङा जि बिजाब लिरलांदों डा कासारिस बेयावहायनि बेनिफ्रायनो जेनेबा बर'फोरनि संसार जानायाव समाज खुंनायाव खुगा मेथाइ, सल'बाथा, मोन्थोर बाथ्रा फांथे बाथ्रा फाव बेफोरखौहाय मा बाहायबोदोंमोन। बेफोरखौ जे बर'फोरा बाहायोमोन, बेफोरखौ जोङो बिथांनि बिजाबनिफ्रायबो एसे मोनथिना मोनखायो। नङा होमबा नोंथां? औ बिदिब्ला जोङो बेनिनो सोमोन्दै एसे सावरायलांनोसै। जोंनाथ' खुगा थुनलाइ होननानै बुङोब्ला खुगा थुनलायाहाय गोदोनिफ्रायनो जों मिथिनो मोनै समनिफ्रायनो मानसिनि खुगा खुगा बास्लायबोनाय आरो बिदिनो मोनसे फिरिनिफ्राय गुबुन मोनसे फिरिसिम बास्लायबोनानै आथिखालाव दासिम सोलिबाय थानाय जायफोर खुगा मेथाइ
सल'बाथा बेफोरखौनो मा होननानै मिथिनाय जायो खुगा थुनलाइ एबा खुगा थुनलाइनि सिङाव बेफोरनो गोग्लैयो। नंगौना नोंथां? औ बिदिब्ला जोंहा खुगा थुनलाइनि सिङावहाय गोबांथार आयदाफोर जोङो मोनबावो। नंगौना नोंथां?
औ औ।
औ आरो बेफोरखौहाय नायोब्ला जोंहा माने गोबां लिरगिरिफोरानो गुबुन गुबुन आयदायावहाय एबा बाहागोआवहाय रानलांनायखौ नुनो मोनो। हमनानै ला जोङो सल'बाथा खौनो लायोब्ला सल'बाथाखौ जोङो गुबुन गुबुन आयदायाव रायलां रानलांनायखौ नुनो मोननाय जायो। माने गुबुन गुबुन लिरगिरिफोराहाय गुबुन गुबुन आयदायावहाय रानलांदों आरोना। बेनि सायावनो जेरैहाय जोंहा मोनो ओ सुबुं सल', सल'बाथा, जोहोलावनि सल' बे बेफोरबायदि माने रानलांनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो जोंहा खुगा मेथाइखौबो गोबां माने बाहागोआव रानलायनायखौ नुनो मोननाय जायो। नोंथाङा खुगा मेथाइनि सायावहाय एसे फोरमायलांनो हागोन नामा माबायदि बाहागो रानलांदों?
खुगा मेथाइनि बाहागो गोबां एसेबां बेबायदि मिनथिया मिनथिनायालाय दा खुगा थुनलाइया जोंनिया गोदोनिफ्राय गोबां माने जों जों जाय समाव जोनोम गैयामोन बै समावनो माने खुगा मेथाइ खननायखौ जों नुयोमोन आथिखालावथ' जोंनि मेथाइफ्रा गासिबो गोदान मेथाइ जाजोब्बाय नालाय दा खुगा मेथाइखौ जोङो गोबां बाहागोआव रानोमोन बेसेबा बाहागोआव आं बेफोर एसे गोसोआव गैया जोङो खुगा मेथाइफोरखौ जेरैहाय जोंनि हाबा खननाय मेथाइ बा जोंनि मैगं खानो थांनायाव खननाय बा जि दानायाव खननाय बेफोर बे गोबां माने जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंनि आबादजों सोमोन्दो थानाय माखासे जेरै आबादाव जोङो आबाद फोथोराव थाङोबा मा मा माने बोथोरजों लानानैनो बेफोर खुगा मेथाइफोरा माने दाजायोमोन जेरैहाय माने बेखौ जोङो आबादावबा आबाद फोथाराव जेनेबा हाल जांख्रायावबा हाल जांख्रा जानायनि उनाव। माने बे बिगोमाजों सोमोन्दो लाखिनानै माखासे मेथाइफोरखौनो बेफोरनो माने खुगा मेथाइआव गोलैयो आरो जोंनि बे हाबा हुखायाव खननाय हाबा हुखायाव खननाया माने जोंनि हाबा जागोदान हौवा गोदान हिनजाव गोदान बिसोरखौ बोर सारस्रिनायजोंनो बा खननाय मेथाइबा जेनेबा जोङो। हौवा गोदान लागो आरो हिनजाव गोदान लागो माखासे। जमा जानानै एदाव लायनाय जंखाय लायनाय खननाय बेफोरखौ माने। खुगा मेथायावनो गोग्लैयो। आरो ओरैहाय मैगं खानो थांनायावहाय नोंथाङा खोनादोंना।
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ मैगं खानो थांनायफोराव नायोबा जोङो। बुंनो हायो जे मैगं खानो थांनाय। सिख्ला सिख्ला लोगो माने बेबायदि थाङोमोन नालाय मैगं खानो। आथिखालाव बेफोरबायदि मैगं खानायखौ जों नुनो मोनला होमबा गोदो गोदायनि सम माने जोङो। नुनो मोनोमोन मैगं खानो थाङो माइ बेफोरबायदि मैगं खानो थांनायाव। सोरबा बायदिया गोसोथोननायखौ लानानै खनो। सोरबा बायदिया माने मैगं खानानै मा मा मैगं मोनो बेफोरबायदिखौ लानानै मेथाइ खनो जोंनि गासिबो खुगा मेथाइआव गोलैयो। आरो जि दानायाव होनोब्ला जोंनि जाय जि दानाय आइजोफोर बिसोरो माने जों जाय समाव जिखौ दायो बै समाव माने बिसोरो। बायदि रोखोमनि खोथा गोसोखांनानै। बा गावनि गोसथोनायखौ गोसोखांनानै बेफोरबायदिनो गोबां। गोबां मेथाइ खनमोन बेफ्राबो जोंनि खुगा मेथाइआवनो गोग्लैयो नङा होनबा नोंथां।
औ गोग्लैयो नोंथां।
औ दा बेबायदिनो जोंनि गेजेराव खुगा मेथाइआ गोबां दङमोन। दा नोंथाङा दहाय होनलां जे खुगा थुनलाय। खुगा थुनलाइयाव बेफोरा गोलैजोबो खुगा मेथाइफोरा गोलैयो। सल'बाथा खिन्थानाय बेनिफ्राय बाथ्रा फांथे बाथ्रा फ्राव नोंथाङा। मान बेफोर माने खायसे
हाबाफोराव बा माबाफोराव। खामानि मावनायफ्राव माने हाबाफोराव बुंनो थाङोबा जोंनि ओ हौवा गोदान हिनजाव गोदान लागोनि सेंग्रा सिख्ला माने बायदिसिना सोंथि सोंलाय लायनाय बेफोरबायदिया बेफोराव गोलैयो। बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव माने गोबां बेफोरबायदि खुगा थुलायाव जोंनि जायगा मोनदों दा खुगा थुलायाव जोंनि जागायनो सम बुंनो थाङोबा जों खुगा थुनलाय जागायनाय होननानै बुङोबाथ' जों जागायनाय समाव जोङो ओरैबायदि बुंनांगोन जे ओ जाय सु-सुबुं माहारिया संसार जाबोनो रोंदों बै समनिफ्रायनो जोङो बे खुगा थुनलाइखौ खौ जागायनाय होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां। मानो होनबा जों बै समावनो जाय समाव जोङो लिरनो फरायनो रोङाबो बै समावनो गोबां बायदिसिना मेथाइफोर खननाय। बेफोरबायदि सल'बाथा खोन्थानाय बेफोरबायदिया बै समावनो मो जाबो खादोंमोन माने जाय समाव खुगा खुगा बारस्लायबोदोंमोन सल'बाथा खोन्थानायखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो सल'बाथाफोरा खुगा खुगानो सोलिदोंमोन। लोगोसे माने बै समनि सल'बाथाफोरा ओ थासारिखौ लानानैनो आलदा आलदा जायोबा सोरबा सासे खोन्थानाया एसे आलादा जायोबा आरो गुबुन सासे खोनन्थानाया एसे आलादा जायो। बेफोरबायदि आलदा आलदा जानायखौ जों नुयोमोन। मानो होनबा बै सम लिरनानै दोनजायामोन नालाय। मोनसे सल'बाथाखौनो हमनानै ला ओ बोराय आरो सियालनि बे थारोन गायनाय सल'खौ खोन्थायायोबा सासे सुबुङा जाबायदि खोन्थागोन गुबुन सासे सुबुंनिया एसेबाबो आलदा जागोन बिदियाव नायनो थांनोबा माने ओ बै समावनो जोङो खुगा थुन्लाया जायगा मोनबोदों दायसिमाव जोंनि समाज दानानै थानो बेफोरबायदि आरो नोंथां नोंथां।
ओ
औ नोंथाङा मा बुं
मा बुंदों नोंथाङा?
औ थाङा माबा बुंनो नागिरनाय?
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनायनि समाबो ओ जासिगोन नामाथाय नोंथां?
औ नोंथां औ दे नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।